औ-औ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां खोनादों नोंथां? अ आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ-औ मा थ'पिक मोन?
ओ टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जोङो ओ खारैखौ माबोरै बानायो बेनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ-औ अब्ला नोंथां बेनि बागै सावरायनायनि सिगाङावनो जोङो ओ खबर लालायनाया मोजां मोजां जागोन नामा नोंथां? दासान्दि नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां। ओ नोंथांआलाय।
औ दङ आंबो जिरायनानै बिराद गरम नालाय बेनि खायनो एसे बायजोआवनो जनानै बार जागासिनो आरो आंबो
औ
अ मा खबरफोरा मोजां ना नोंथां?
अ खबराथ' बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
औ दाथ' दैज्लां बोथोर नोंथां ओ माइ माइफोर गायखांबायना गायखाङा नोंसोरहा न'आव
ओ जोंहाथ' गायखांबायमोन नोंथां बारा गोबांबो गायनाय जाया नालाय एसे एसेल' गायो नोंथांला गायखांबाय नामा?
औ-औ जोंहाबो बिदिनो जोंहाबो इसेल' नालाय बेनिखायनो थाब गायखांबाय आरो
औ
अब्ला बिदिब्ला गुबै मा होनो गुबब खोथायायाव थांद्रोसै नामा जोङो?
औ-औ नोंथाङा जागोन दे
औ दे नोंथाङा बुंदोंमोन ना? खारैखौ माबोरैहाय बानायो अब्ला आङो बुंग्रोनोस सै नामा नोंथां
अ बुंजागोन दे नोंथां
औ खारैखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो गिबियावनो नांग्रोगोन जोंनो आथिया थालिर
औ
फस्लाया बेखौहाय जिरनाय नुयो आरो आङो मानो होनोब्ला बेलेग थालिर फस्लाखौबो जिरजायो नामा आं मिथिया नाथाय आङो आ थिया थालिरनि फस्लाखौहायसो बांसिन बिदि जिरनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
मानो होनब्ला बे थालिर हालायनो एसे खारै हालायनो गोबाबसिन जायो ना मा होनो बिनि थाखायनो आं बे थालिरनि खारैखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गिबियावनो जोङो बे खारैखौ बानायनोब्ला थाय बेखौ दाननानै लाबाय बे थालिर बिफांखौहाय आथिया थालिरनि बि खौहाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा मा होनो उम उम बिदिनो जोङो जिरनानै लाबाय बिनि फस्लाखौहाय खुरनानै
अ
जिरनानै लानांगौ बेनि बेनि उनाव बेखौ राननो थाखाय जोङो सानदुंआवहाय लामनानै दोननांगौ आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय बियो जेब्ला बे खौ बांद्रायबो आंनि मिथिनाय बायदियाव आरो बेखौ बां द्रायबो मा होनो रानख्रबनो होनाङानोलायनो एसे गो थां गोथांआवनो बेखौ खावनांगौ जाहैबाय अब्लासोलायनो बे खारदैया एसे मोजां जायो होननानै बुंनाय खोनादों आरो नंगौना नङा थाय आंबो मिथिया आं मालाय बुंनायनि ओ मालाय बुंनायखौ खोनानानैसो बुंदों नोंथांनि सिगाङावहाय
औ औ नोंथां
अब्लाना बेखौ खावनानै लाबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो बे खौ उम बेयो जेब्ला खामजोबगोन बेनि गुन्दैखौहाय मा होनो सालि नांगौ सानद्रिजों सालिखां जोबनानैहाय बे जेब्ला गुन्दैथार बेखौसो जोङो लाखियो नामा
अ औ
औ जेब्ला बेयो सबनिसाय लास्टाव बे सालिसिन सालिसिन सालिखांनानै बे गुन्दै गगोन ना बेखौसो जोङो खारदै बानायना लाखियो आरो बेनो आरो बेनि उनावहायथ' जोङो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला खारैखौहाय जोङो बा सरनाय मोनसे माबा लानानै सरजाग्राबा फिथ्लाय खिरखाफोरावबो जोङो होजायो एबा जोङो जि गोबाफोरावबो होनानै बेखौ दै एसे होनानै सरनो हायो बेनो जाहैबाय आरो खारदै। आंनि बायदिब्ला नोंथां औ अब्ला नोंथाङाबो बुंदो नोंनि बायदिब्ला खारैखौहाय जोङो माबोरैहाय बानायो अ मोनसे खोथा नोंथां ओ बे थालिरजोंल' बानायनो हाया बे थालिरनि मादाखौबो जोङो हो होफानाय जायो बेनिफ्राय आरो मैदुफुल बिफाङा उमुथ्रुवा
औ
बे बिफां बे बिफाङालायनो एसे गोबाबसिन जायोनो बेनिखायनो बेखौबो होफानाय खौ नुनो मोनो आङो खायफा खायफाखौ।
औ औ
औ दे अब्ला नोंथाङा फोरमायलायदो।
ओ जोंनिथिंबोथ' बिदिनो सेम प्रसेसआनो बा-बानायो।
औ
उम गिबियाव थालिर बिफांखौ दानफायना लाबाय।
औ औ
ओ ओमफ्राय होनबा ओ मादाखौबो माने बुफु खाना लायो आरोना दानखाना लायो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो
बेखौबो
जेनेबा दाननानै जेनेबा गोबा गोबा औ
औ हानांगौ नामा नोंथां?
औ औ गोबा गोबा हामनानै लायो जेनबा एसे राननायनि आरोना औ बायदि ओ बिनि उनाव ओमफ्राय एसे रानदब रानदब जाबाथाय ओ सावो आरो जेनबा फार्स्टाव ओ ओ जेनबा इखौ फुनायखो बिखौ सावग्रोजोबो आरो ना नोंथांङा जाहाथे अरा नांनायनि। ओमफ्राय ओ ओ बिनि सायाव आरो ओ मादाखौ होना होयो
औ औ
अरा जेनेबा ब्लाव ब्लाव जोंबाबो जों मा होनो
औ
उखुन्दैजों जेनेबा थांफाजोबोना बेनिखायनो एसे सायाव होनानै होसिनो टाइपनि खालामनानै गिलिर खालामनानै सावो आरो ना नोंथां।
औ औ
बिदिनो सावबा आरो गुन्दै जाबा खाननै खानथाम दोननानै जेनेबा ओ बे अरखि थायोना अरखिखौ राननो होग्रोयो आरो ना सावखांनानै सानबाथाय ओ जेनबा सानद्रि जेनेबा बेफोरजों सालिनानै मि मि खामना लायो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो जमा खालामामनानै दोनो दै सारस्रिनानै जाहाथे बिरफुंलाङा
औ
आं मिथिनायाव थालिर फिथाइखौबो होफानाय नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ
फिथाइ फिथाइफोरफोरखौ खबो होफानाय
औ माबोरैहाय होफायो नोंथां बेखौबो एसे फोरमायनानै मानो होनोबा आङो दासिमबो बिदि नुफेराखै आरो खोना फेराखैमोनबो। दिनै मोनसे गोदान खोथा आं नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनदों जे थालिर फिथाइाबो खारै जायो।
औ बेखौबो बेयावनो सावफायो जेनबा फोरानना लानानै
औ थालिर फिथाइखौबो फोराननानै ला
औ औ औ औ फोरानफायो बेखौबो
औ बेनि उनावहाय
ओम इदिनो इखो इखोबो खावफाखायो आरो ना बिजोंनो
औ थालिरखौबो औ।
आरो बांसिनानो बे बांसिनानो जेनबा गोजां बोथोराव बानायो आरो ना। जाहाथे अखा हानानै अखा सिया अखा सिबाथाय आरो खाराया सिबाथाय जेनबा ओ दै ब्रु ब्रु इदि मोनो होननाय खोनादों आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां आरो जायगाफोराबो गिसि जाना थायो नालाय जों बेखौ फोराननोबोथ' जायगा नांगौ नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंगौ।
नोंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों ओ गासै खौबो आं माने बेफोरबायदि दैज्लां समाव बानायनायखौ नुवा आरो आंबो बे खौ मेसें समावसो बानायनायखौ नुनो मोनो। औ देलाय बुंलाय आरोबाव बेनिफ्राय थ' जोंहा जेबो आदब गैलिया खारै बनायनाय आदबाथ' बेखिनियानोसै नोंथां
औ आं बेखिनिखौ आंनि मिथिनायाव बेखिनिखौनो मिथिथ'दों आं दासान्दै ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ बेलेग बेलेक आदब दं नामा बेखौ मिथिला
औ औ आंबो मोनथिला नोंथां आरो बिदिनो जोङो खारै खौहाय मा मा ओंख्रियाव होनानै जोङो बेफोरबायदि खारैखौ जानो हायो नों थाङा एसे फोरमायनानै होदो
ओ जोंथ' बिदिनो जेनेबा ओ अनला अनला संनायावबो होयो खारैखौ अनला खारै आरो ओमफाय ओ सबाय बिफोराव होयो ओमफाय ओ खाला दालि बिफोराव खारै होयो आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफाय ओरैनो थास' बिबार आरो बिफोरावबो
औ औ। नोंथाङा मोनथिगौ नामा खारैया जोंनि देहानि थाखाय माबा फोर ओ माबाफोर मा होनगोन बेखौ मोजां खामानि मावो नामा एबा माबाफोर खहा खालामनो नाङा नामा बे फोरनि बागै ओ ओ सोमोन्द बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा नोंथाङा जेनेबा खारै जाबोला जोंहा देहाया मा जायो मुलाम्फा जायो ना खहा जायो बेफोरनि बागै मानो थाखाय जोङो बे खारैखौ जानाय जायो
ओ खारै जाबथ' जोंनिया मुलाम्फाबो दं आरो खहाबो दं होननाय बायदियानो जाहैयो
औ औ ओरैनोथ' नोंथां ओरैनोथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला गासैबो मोजां बुस्थुआबो जिनिसफोराबो बे खौ नांनायनि बारा जोङो बाहायोब्लाथाय बेबो गाज्रि जानानै फैयो होननायखौथ' जों मिथिखागौ नङा होमब्ला नोंथां। बेनि थाखायनो गासैबो जिनिसखौनो जोङो नांगौ जखानिल' बाहायनांगौ एबा जानाय बुस्थुखौबो जों जानो नांगौ आरो न' नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ। ओ खारैखौ जोङो जेनेबा बांद्राय जायोबाथाय माने देहाया दुरबल जायो आरो ना नोंथां
औ औ।
आरो जों आरो जेनेबा मुलाम्फाया जाहैबाय ओ खायसेनिया जेनेबा जेनेबा अभार प्रेसार जबा ब्लाड प्रेसार बिदि थायोना
औ औ
जेनेबा बिखौ जाबोला आरो जेनेबा थैया एसे जेनेबा खमायनाय इदि जेनेबा कन्ट्रल थायो होननाय बिदिखौ खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां बेसे सैथो बेखौ मिथिला
औ औ जायखि जाया खोनानो मोन्दों औ
औ
अब्ला औ नोंथां
औ
अब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबायमोन
औ नोंथां
माब्लाबा सावरायलायनोसै नामा जोङो दिनैनि सावरायनाय खौ बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै
अ जागोन नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ औ रे नोंथां।
औ औ